ओ नोंथाङा
औ खोनादों
औ आं मोजाङैनो दं नोंथां नोंथाङा फोरमायनायसाय
औ आंबो मोजाङैनो दङ नोंथांजों आङो मोनसे खोथा सावरायनो होननानै सानदोंमोन नोंथाङा आंजों लोगोसे सावराय फानो हागोनना
बरनि दोरोङारिनि सायाव औ जों सानैजों बरनि दोरोङारिनि सायाव सावरायफानो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायफानो हागोन ना
औ हागोन नोंथां नोंथाङा सावरायनो हा गोन
औ नोंथाङा बरनि दोरोङारिनि सायाव फंनैसो फोरमायहरनाय
औ नोंथां जागोन दोरों होननानै बुङोब्ला जों मिथिना मोनो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे खान्थि दिनैसिमबो सोलिगासिनो दङ नङा होमबा बे बेफोर दोरोंफोरा बे बेफोर दोरोंफोरा ओ माखासे माखासे मानि जोंनि गेजेराव सोलिनानै दङ दासिमबो जायखौ जोङो खामानि मावनायावनो जाबा दानाय लुनाय गान्नाय जोमनाय गासैबो बिथिङावनो बाहायो जेरैबायदि दोरों होननानै बुङोब्ला जों ओ जोंनियाव थाखानाय माखासे जोंनि आंगो खामानिफोरखौनो होननांगोन जेरैबायदि जोंहा गाननाय जोम नेप बो मोनसे दोरों आरो लोगोसे मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय बेफोरबो मोनसे दोरोंनि सिङावनो बाहाय जायो नङा होमबा? दायोहाय दायोहाय गाननाय जोमनायनि बिथिङावनो जोङो नायनो थाङोब्ला माखासे दोरोङा दोरोङारि खोथाफोर जोङो मोननो थाङो जेरैबायदि जों जोंथ' बरं' बर' हिसाबै गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि जोंनियावहाय दख'ना गाननाय ओं खान थिया गोदो गोदायनिफायनो सोलिबोदों।
औ
नोंथाङाबो मिथिगौ ना दख'ना खौ बर'फोरा ओ दख'नाखौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ दोरोङारियै गानबोदों जेराव गोदो गोदो समावहाय जेब्ला ओ दानि दानि बायदि बिगियाननि जेबो जौगानाय गैय गैयियावहाय बर'फोरा दख'नाखौनो बाहायबोदों लोगोसेनो बेजों लोगोसे आर'नाइ आरो गामसा बेफोरखौ उदाङैनो बाहायबोदों आरो दासिमबो बियो बाहायजागासिनो दङ।
नंगौ
बेनि अनगायैबो दोरो दोरोङारि जोङो सोलिबोनाय होननानै बुङोब्ला माखासे जोंनि गेजेराव खामानि दामानिनि खोथा बायदिसिना दानाय लुनाय बानायनाय आखाइ बानायनाय बायदिसिना खामानिफोरखौ जोंनो मोन दांनो हायो
औ दोरोङारि होनना बुङोब्लाथ' जोङो जोंनि दोरोङारियावहाय गासैबो जोंनि बर' हारिनि गानग्रा जोमग्रायानो गोलैयो नङा होमबा?
औ नंगौ नों
लोगोसेनो जोंनि मावनाय दांनायाव बाहायनाय जेरैहाय जोंनि ना ह'मिव बाहायनाय जेखाय ख'बाइ सिन आलिफुराब ओ जोंनि दोरोङारियाव गोलैयो नङा होमबा?
औ नंगौ
दख'नायाबो जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे जोंनि बर' हारिनि गानग्रा मोसाब नङा होनबा?
नंगौ नोंथां। बेनि अनगायैबो जोंनि गेजेरावहाय औ
आर'नाइजेआ माबायदि बेसेन गोनां नोंथाङा एसे फोरमायनानै हरनाय
औ आर'नाइ हि आर'नाइ जि होननानै बुङोब्ला आर'नाइ जिया जोंनि गेजेरावहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा ओ जोहो जेब्ला जोंनि गेजेराव जोहोलाव जोहोलावजोफोर दङमोन होननानै जोङो मिथिना मोन्दोंमोन जेनेबा जों जारिमिनफोराव फरायनो मोन नङा होनबा नोंथां बे जारिमिननि समनिफ्रायनो मिथि सिना मोननायनि समनिफ्रायनो जों आर'नाइखौ ओ जोहोलाव जोहोलावजोफोरा जेब्ला दावहा नांनो थांनो नागिरो बे समावहाय ओ बर' हिनजावफोरा आर'नाइखौ दानानै रावनो दानानै गानह- गानहो हरो होननानै जों खोनाबोदों।
नंगौ नोंथां।
जेनेबा बेवहाय फोथायनायबो दङ जेरैबायदि हरसेनि गेजेरावनो आर'नाइखौ दानानै दिहुननानै गानहोहरनो हायोबा दावहायाव लायनो देरहासार जानो हायो बेखौ खौ जोङो मिथिना मोन्दोंना नोंथां? बेनि अनगायैबो हा आर'नाइया आर'नाइया जोंनि जोंनि बर' समाजाव ओरैबायदि मोनसे बेसेन गोसा बेसेन गोसा मोनसे नेरसोन होननानै बुंनांगोन जायखौ जों बर'नि सिनायथि होननानै मिथिना मोनो। आ आर'नाइयानो जोंखौ बर' होननानै सिनायथि होयो दिनै दिनैसिम आर'नाइया जोंनि गेजेरावहाय गोबां बाहायजादों जेरैबायदि माखासे मानसि गोदान गोदान आलासिफोरखौ सिनायथि होनायानो जा बा, जेराव खायसे खायसे मानसि बेखौ बरायनाय बिदि खामानिफ्राव आर'नाइया गोबां बिबाङै बाहायजायो मानोना आर'नाइखौ आर'नाइया जोंनि सिनायथि आरो बेखौ ओ जि आइ टेक महरैबो मोननो हाबाय। नोंथाङा थारैनो बेनि सोमोन्दै मिथिगौ जानो हागौ। बेबायदि नारनाइ औ आर'नाइया जोंनि समाजाव बर' बर' माहारि
बर' हारिनि थाखाय मोनसे नेरसोन जों जोंनि आर'नाइया जोंनि भारत सरकारजों जि आइ टिक मोननाय मोनसे जिग्राफिकेल मोनसे मान गोनां, जि, ओ आर'नाइ खौ जोङो, आथिखालाव इन्दि खुन्दुंजों दानानै, दानायखौ नुनो मोनो इन्दि जिजों आर'नाइ हाजो आगर एरनानै दानायखौ जोङो जोबोद समायफ्लायनाय नुनो मोनो। जों आर'नाइ जिखौ मान मन्त्रि एम एल ए आलासि बिथांमोनखौ मान बावनायाव जोङो बाहायो। आथिखालाव नुनो मोनो जे जोङो जोंनि हारिल' नङा गुबुन हारिफोराबो जोंनि आर'नाइ फालिखौ मान बावनायाव बबावबा फोरबोफोरावहाय जोङो बाहायनाय खौ आथिखालाव गोबां नुनो मोनसै जोंनि आर'नाइलाइखौ गोबां गोजौ जांख्लायावहाय जायगा लानायखौ जों नुनो मोनसै।
नोंगौ नोंथां। दा आङो नोंथांनाव मोन
हेलौ गोदो गोदायनि समाव जि जोमफोरखौ जोङो माबायदि दानाय जायोमोन नोंथाङा एसे फोरमायनानै हरलाय?
अ जागोन नोंथां गोदो गोदायनि सम होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायहाय बांसिनै बर'फोरा जिफोरखौ आखाइजोंनो दानानै गानोमोन जे जेरैबायदि दानि दानि बायदि रां बाहायनानै फैसा गारनानै जोङो दख'नाफोर दख'ना जिफोरखौ गा- बायनानै गानामोन आरो गोदो गोदाय बर' फोरा खुन्दुंखौ हारसि नो बिदि बानायनो रोङोमोन आरो जि दानाय दानायावथ' बर'फोरखौ गोबां आखा फाखा होननानै गासिबो मिथिखायो। लोगोसेनो ओ जि दानो रोङै सिख्लाफोरा लायनो हाबा जानो गोब्राब जायो होननानै होननाय बे खोथाखौबो जोङो मिथिनो मोनो। थारैनो बेनो। सोमोन्दै नोंथाङाबो मिथिगौ । ओम दा जि औ दा जि दानाय जि दानाय होननानै बुङोब्ला औ ।
गोदो गोदायनि समावहाय जोङो जि दानो रोङाब्ला गुबुना बिहाम जो लाङा होननानै मिथिगौमोन । आरो नोंथाङा सानो नामा आथिखाल समाव बेफोर नेमखान्थिया दङ होननानै
ओ बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव बेफोर नेमखान्थिफोरा दङब्लाबो गैयै बायदि जालांबाय मानो होननानै बुङोब्ला आथिखलाव सोलोंथायाइआथ गोबां जौगाबोबाय नङा होमबा? लोगोसे बिगियानारि बिगियारि आयदाफारिया जोंनि गेजेराव फैनाय लोगो लोगोनो गोबां रोखोमनि सोलायनाय लाबोबाय जेराव जों समजों खारफानो थाखाय गाव गावखौ गोख्रों खालामनो नाजागासिनो आरो समजों लोगोसे गासैबो सोलायनायजों लोगोसे जोंनि गेजेराव दोरोङारि सोलिबोनाय बेफोर हुदाफ्रा लासै लासै लासै सोरबाफोर रोङोब्लाबो रोङै बायदि जानानै थालांबाय मानो होननानै बुङोब्ला गासिबो जिउखौ दाफुंनायाव गोबां मुखुब जाबाय नङा होनबा । बेनिखायनो ओ रोङोब्लाबो खायसे खायसेया बेखौ खौ दासिमबो हमथानानै लाखिबोदों आरो । सम मोनोब्ला गासिबो आइजोफोरा जिखौ जि दानायखौ आथिखालाव आथिखालसिमबो नुनो मोनो नाथाय गोबां गैयाब्लाबो नाथाय दाबो सिमबो हमथानानै लाखिनायखौ जों नुनो मोनो आरो ।
नंगौ नोंथां ।
औ । दा नोंथाङा आंनो दोरोङारि जेनेबा जोंनि दोरोंनि गेजेराव ना गुरनाय बिदि ना गुरनायाबोथ जोंनि मोनसे दोरों गोदो गोदनिफ्रायनो सोलिबोनाय नङा हबा नोंथां दा बे ना गुर ना गुरनायनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनानै होदो आरो ।
औ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बर सुबुंफोराहाय दैमा दैसा हाजो हाला बायदियावहाय ना खांख्राइ साम हमनानै जाबोदों बेबायदिनो जोङो जिउखौ दाबोदों ना हमनायनि गेजेरजों आथिखालाव जोङो गोबां मुलाम्फाबो मोननाय जायो। ना फिसिनानै जोङो । गोबां मुलाम्फा मोननो हायो । ना फिसिनायनि गेजेरजों जोङो नखर मोनसे खुंनो हायो जोङो । बेफोरसेयावहाय नआव मोजाङैहाय नानि आबाद मावोब्ला जोङो नाखौहाय फेदेरनानै जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो दैथाय हरोब्ला बेफार फालांगियाव ओंखारोब्ला जोङो नानि गेजेरजोंनो जोङो जों सुबुं माहारिया गावनि जिउखौ दानानै लानो हायो ।
औ दा ओ दोरोङारिहाय नोंथाङा दोरोङारि हाय नाखौ माबायदि गुरोमोन जेनेबा मा आइजों बाहायोमोन बेनि सोमोन्दैसे बुंदो ।
औ नाखौ जोङो माजों हमोमोन होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जेखाइजों गुरनानै नाखौ जायो । बेजों लोगोसे सेन, खखा, खाखि, बायदिसिना बेफोर आदब खायदाजों खायफाया फलजों जोबनानै जानायखौ नुनो मोनो जोङो। थांमोननि ओनसोलाव मा मा आदबजों ना हमनाय जायो एसे फोरमायनानै हरनाय।
औ जागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावबो दासिमहालागैबो जोंनि ओनसोलाव गोदोनि नेमखान्थि बायदिनो जेरैबायदि ना हमनायावथ' गाहायै जेखाइ, खबाइ, खाखि, सेन बेफोरखौनो बाहायो नङा होमबा? जोंनि ओनसोलाव बेबादिनो दासिमबो जे खाइजोंनो बिलोफोराव जेब्ला दैज्लां फैयो जेब्ला अखा गोग्लैयो अब्ला सान्दुं गोसा जायोब्ला अखा ना फिसाफोरा गोबां बिदिनो खारथिंला बायोना बेखौ उम आय बर' आइजोफोरा नु नानै थानो हाया आरो जेनबा गोदो गोदायनि फ्रायनो नाफोरखौ बिदि मेनानै बेयाव ओ माबानानै मैगंफोराव होना होदलानानै जायोमोन नालाय बेनिखायनो बर'फोरा जे खाय लानानै गासिबो ना हमनो थाङो लोगोसे सोरबा सोरबा बोरसि बोरसिफोर बोनो आ रो खखाफोरजोंबो सेनफोरजोंबो सानानै बिदिनो दिनैसिमबो ना हमनाय हुदाया दङ आरो जोंनि गेजेरावबो। जोंनि ओनसोलावबो बेखौ बाहायो औ दा नोंथां औ जासिगोन दे।
औ दे।